खोनाबायना नोंथां?
खोना नोंथां खोनादों।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों ओ इन्टारनेट जायखौ जोङो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजों इन्टारनेट जों बोरैहाय जौगाखो बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो होननानै फन खालामनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा सम होनो हागोनना आंनो? औ। अब्ला जों जागायदिनो नाया नोंथां?
औ दे नोंथां जागायदो नोंथाङानो।
होननानै बुङोब्लाथ' जोङो सिमपोल रावजों जों बुंनो थाङोब्ला जाय खौ जोङो गुगोल नङा होमबा? गुगोलाव जोङो जेखौ जोङो गोबां बुहुमनि खोथाखौनो नोङो दिनै इन्टारनेटआव सार्च खालामनानै गुगोलनि बे गुगोलनि थ्रुयै जों नों गोबां खोथाखौनो जों दिनै मिथिनो हायो नङा होमबा नोंथां? प्रिथिबियाव थानाय बे मुलुगाव थानाय खमा खना खनलानि जेराव मा दङ जेराव मा गैया बेफोरखौ जोङो गुगोलनि गेजेरजों नायनानै जों गोबां बो खोथा मिथिनो हायो नङा होमबा आरो जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों दिनै फरायनो हायो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों दिनै मोखांजों मोखां नुलायाबाबो जोङो नोङो इउ एस ए आव थाबाबो नों लण्डनाव थाबाबो दिनै जोङो मोखजों मोखां जोङो रायज्लायनो ने ज बेखौबो जोङो खाथि खालामनानै जोङो लानो हायो आरो दिनै माने इन्टारनेटनि जौगानाया ओरैबायसा जादों दिनैनि जुगाव नङा होमबा जायखौ जों दिनै सिगां टु जिनिफ्राय फैबाय थ्रिजि फैबाय फरजि फैबाय आथिखालाव जोंनियाव फाइभजि दङ जोंनियाव अदा जोंनि बे इण्डियायाव नङा होमबा नाथाय गुबुन देखआवथ' दिनै सिक्सज सेभेन जि सिम सिक्सज सिम मोनहैबाय नङा होमबा गुबुन जौगानाय हादराव नाथाय जोंनि आ जोंनि भारत हादराव दासिम जोङो माने फाइभजियाव सोलिबाय दं आरो थिग बिदिनो जोङो इन्टारनेटजोंों बोरै मिथिनो हायो होननानै बुङोब्ला जों दिनै इन्टारनेटजों गोबां खो खोथाजों सोलोंनो हायो दिनै इन्टारनेटजोंनो नोंजों आंजों दिनै सावरायनो हादों नङा होमबा नोंथां इन्थ निद जोंनि बुहुमखौनो लाथिख' माने आखाइ मथियाव दोननो हादों आरो नङा होमबा जेरै बुहुमखौ जोङो आखाइ मथियावनो लानानै जोङो नायनो हायो। दिनै मोनसे खोथाखौ गुगोलाव सार्च खालामनानै नायोब्ला नों बेयावबो इन्टारनेट बाहायनो गोनां। जायोङा नेट बाहायनो गोनां जायो थि बिदिनो ङै फेसबुक ववाटसप टुइटार इन्सटाग्राम बेफोर गासैबो इन्टारनेटनि थ्रु नो मोनसे मोनसे सफ्टवेर बेफोरो नङा हा नङा हबा नोंथां बेफोरबो गासै गास जोङो सोलोंथाइ लानानै मोननाय बियो बाहायनाय बियो इन्टारनेट जायखौ ज ज इन्टारनेटनि रावखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया नों नोंथां नडा होनबा दिनै इनटारनेटा जोबोर जोबोर जौ इन्टारनेटा बुहुमा जोबोर जौगानायनि गेजेरजों इन्टारनेटखौबो जोङो साफ्रोमनोबो मानसिनो जिउआव नांगौ जायो नङा होमबा जेरै न'आव दोननाय जोंङ टिभि बेफोरावबो जोङो इन्टारनेटनि थ्रुय जों नायनो हायो कानेक्ट खालामनानै नङा होमबा गोबां बिदिनो जोंनि गोबां एप्स दङ जेनेबा इन्टारनेटजों नायनो हानाय जायखौ नोङो सानग'नो हायो जाय एपजों जोङो मुलुगनि गासै जिब जुनार जिब जुनार जेराव जानाय लोंनाय बेफोरखौबो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों नायनो हायो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो दिनै न'आव थानानै गोबां सोरनोबा रां फैसा हरनो हायो नङा होमबा जेरै गुगोल पे जेरै फन पे जों नोङो फैसा सोंहरनाय बेफोर गासैखौ इन्टारनेटनि जौगानायजों जादों आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
जोङो इन्टारनेट जजों जोङो जोंनि इन्टारभिउफोराव जों गोदोथ' जोङो खामो सोनानैसो जोङो इन्टारभिउनि थाखाय जोङो एप्लाइ खालामोमोन नङा होमबा साख्रि बाख्रिनि थाखाय जोङो एप्लाइ एप्लाइ खालामोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो जोंनो बेयो इन्टारनेटनि थ्रुयैजोंनो जोङो एप्लाइ खालामनो हायो फर्म फिलप एप्लाइ खालामनो हायो बेजोंनो जोङो एगजाम जनो हायो लोगोसे जोङो साख्रिबो मावनानै जों बिदिनो गोबां बिनो जौगालांनो हादों आरो अब्ला आं नोंथांनियाव नोंखौ सोंनो लुबैबाय नोंथां नोंथाङा इन्टारनेटनि सोमोन्दै मा मा मिथिगौ आरो इनटारनेटआ जोंनि थाखाय बेसेबां गोहोम खोलैदों बा बेसेबां जौगाहोदों नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
औ नोंथां इन्टारनेट होनोब्ला जोंनि माने सुबुं माहारिनि माने गेजेराव माने गोबां गोहोम खोलैदों नोंथां। मानो होनना बुङो इन्टारनेट गैयाब्ला माने बुहुमानो खोमसि होननानै बुंनांगोन आरो दायो जोङो। जोङो मालाबा समाव जोङो सानसे से जुदि जोंनाव नेट इन्टारनेट नाङाब्ला बा नेटवारक फैयाब्ला जोङो माबायदि हालाय हाफाय जायो जोङो बै ससे मोजां माखासे जायगानि खोथा बाथ्राखौ जोङो खौरांखौ जोङो माने गुबुन दाबसे जायगानि मानसिया मिथिया मोना। जोंनो माबा मोनसे नांगौ जाब्लाबो जोङो मोना लोगोसे आरो जोङो माबा फैसा जोङो जेरै फन पे गुगोल पे फैसा लेनदेन खालामनो बा हरलाय लालाय खालामनोबो जोङो बेफोरखौ जोङो खालामनो हाया नेट गैयाब्लानो जोङो नेट गैयाब्लानो जोङो बेंक बायदिफोराबो जोङो आथिखाल आथिखालाव माने सोलियानो ओमफ्राय जोंहा आरो बेबायनो नेट गैयाब्ला जोङो जायखिजाया साख्रि बाख्रिनि बा सोरखारनि माखासे एजाम जाफोर जायो बैफोर बादायलायनाय एगजामफोरखौबो जोङो मा जायो होनो हाया बा सोलिया बेफोरबायदि आरो माने नेट गैयाब्ला माने सुबुंफोरनि गेजेराव माने खोमसि होननानै जोङो माने साननानै लानांगोन आरो खोमसि जानानै थायो जेबो माने ओंखायनो जों नेथा माने गोबां गोहोम खोलैदों आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों। फाइभजि जेरै फर थ्रिजि फरजि फाइभजियाव दिनै मोनफैबाय माने बेसेबा स्पिडआव जोङो बेसेबा बुरजा जोङो जेरै बिनि एमबि फोर थायो बा जिबि कुवालिटि थायो बे कुवालिटिखौ जोङो बेसेबा बुरजाबाबो जोङो मिनिटआवनो सेकेण्डआवनो जों बेखौ नायनो हायो बा जोङो डाउनलड खालामनो हायो। लानानै डाउनलड खालामनानै लानो हायो। बेबायदि खाबुआ जोंनियाव जानानै फैदों बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो माने इन्टारनेटखौ नागारनानै जोंनि गुगोल जा वाट्सप फेसबुक जोङो जायखि जाया जोङो जायखिजाया बिजोङानो माने सोलिनो हाया बा सोलिखाया आरो बे बेनिखायनो जोङो इन्टारनेटआ जोंनि दिनाव माने गोनांथार मोनसे बिफाव लानानै दङ आरो आथिखालाव माने सोलिदों। आरो बियो दायो माने बे गोदान मुगायाव बियो माने सोलिफासिगोन आरो। मानोनाा बेखौ नागारनानै जों माने सुबुंफोरा बा सुबुं माहारिया बेखौ नागारनानै थानो हानाय नंला बा जोंहा संसार जानायाव गोब्राब जागोन आरो। बेबायदिनो आरो जोङो इन्टारनेटनि बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोआव जोङो माखासे
हायग्रा जायगाफोराव बा एसे गोजान लामा गैयै बा एसे हाग्राबारिफ्राय बायदिनि जायगाफोराव बा हाजो जायगाफोराव जोङो बै नेटफोरखौ जोङो मोननो थाङामोन बा बेयो जोङो गायहैनो बेयाव गायहैनाया माने गोब्राब जायोमोन खुन्था गायनानै बानायनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरनि सोलायै नाथाय बेफोरबायदि खुन्था गायनायखौ जोङो नुनो मोना। मोनलिया होननानै बुंनांसिगोन बेखौ आरोबाव जेरै सेटेलाइट बे सेटेलाइटनि गेजेरजों माने बेखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनदोंसै जानसे बे अख्रां सायाव दैथायहरनानै बे अख्रां सानिफ्रायनो जोंनो बे नेट जाय नेट नेट बेखौ जोंनो होगोन आरो दायो आथिखाल बे आरो गोदानाव माने आपडेटनिफ्राय आपडेट माने गोजौनिफ्राय गोजौ माने जालांगासिनो आरो बेफोर माने जोङो गोजौनिफ्राय गोजौ जालांगासिनो लोगोसे आरो जोंहाबो खाबुआ माने साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो माने
औ औ औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनायाबो माने जों गोदोथ' जोङो दिनै टि भिफोरखौ जोङो नङा होमबा टिभिफोरखौ जों नायोमोन नङा होमबा आथिखालाव जोङो फिलिम सिनेमा हल थाबाय नङा होमबा जायखौ नोङो नेट खौ अन खालामनाय लोगो लोगो प्रि माने जोंनि इण्डिया भारतावनो गासै सिनेमा हलनो खसेनो फिमा ' जायो आरो नङा ह ारनेखौ एन खमनाय लोगो लोगोनो गोदोथ' जों बिदि नायनो हायो हायामै नङा होमबा जोङो टि भि फोरावसो जोङो सिनेमाखौ नायोमोन बओमफ्राय दाथ' आथिखाल आथिखालाव नों इउटुबावबो नोङो गोबां फिल्मखौ नोङो नायनानै नोङो गाव गायनो नाय लुबैनाय गोसो गोसो बायसा नायनो लुबैनायखौ नोङो सार्स खालामनानै नोङो नायनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां आरो गोदो जोङो फिलि्मखौ बिदि भिडिअ पल रओि फलाव जोङो नायोमोन नङा होमबा आथिखालावथ' जौगाबाय ने जेरै खनसे अन खालामनाय लोगो बेनो अल इण्डियायावनो सिनेमा हलाव मोनसे फिल्मा रिलिज जायो आरो जेनेबा नङा होमबा खनसे सुइस थुगासेयावनो गासै मानसियानो जोङो नायनो हायो आरो खनसे लागिनो बिदिबो जोंनि दिनै मुलुगखौ जोङो आखाइ मुथयावनो लानो हाबाय इन्टारनेटाबो नङा होमबा जों गोबां जौगाबाय दिनै मानसि हारिया आरो जों इन्टारनेटखौ गारनानै दिनै जोङो सानसे थायाब्लानो जों एख' खामानिखौनो मावनो हाया नोंथां। इन्टारनेट जोंनि थ्रुयैजों सो जोङो गोबां हाबाखौ दिनै जोङो जिउवाव नांगौ मुवाफोरखौ जोङो बायनानै लानो हायो। आजिखालिथ' नोङो इन्टारनेटजोंनो नोङो दिनै सपिं खालामो नङा होमबा? जायखौ नोङो अनलाइनाव नोङो गोबां पारसेसफोरखौ नोङो बिहरनो हायो मुवा बेसादफोरखौ नोंनि नांनायफोरखौ बा अनलाइनजोंनो अर्डार खालामनानै नोङो लानो हायो नङा होमबा? जायखौ जोङो फ्लिपकार्ट एमजन होननानै बुङो जायखौ जोङो माइ ट्रा बिदिनो गोबां मेस' गोबां एप्स दङ जेरै बिदिनो जोङो बिनि थ्रयजोंनो जोङो गोबां मुवा बेसादखौ जोङो लानो हायो। बेफोर गासैबो जों इन्टारनेटनि जौगानायनि थाखायनो आरो अब्ला नोंथां जोङो इन्टारनेटनि खोथाखौ जोङो बुंनानै जोङो दिनै गोबां खोथा राय्लायनो हायो नङा ओमबा इन्टारनेटथ' जोंनि थाखाय खाथिसिनावनो दङ नोंजोंबो आंजोंबो सिथाबनानैनो दङ जोङो सिरि मोननायनिफ्रायनो जोङो इन्टारनेट इउस खालामो नङा होमबा नों थां दिनै जों उन्दुनो समाव जो नेट खौ बन्द' खालामबाय नोङो सोरांनाय लोगो लोगोनो नोङो वाट्साप, फेसबुक नोङो नेट अन खालामनो नायनो गोनां जायो आरो बेफोर गासैबो जोंनि माने दावगानाय आरो जोंनि गासैबो बियो जोंनि जौगानाय इन्टारनेटनि थाखायनो जों दिनै बेफोर रोखोम मुवा बेसादखौ जोङो दिहुननानै जों नायनो हायो आरो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे लाखिथबाय ओमबा नों गोजोन्थों औ।